हेल' ।
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादोंना?
औ दे औ नोंथां ।
नोंथांखौ मा आंङो माने बे जोंनि कलेज लाइफ बेनि सोमोन्दै रायलायनो होननानै नोंथांखौ नोंथांखौ फन कल खालामनाय जादोंमोन ।
औ नोंथां बुंलाय दे औ औ हागोन नोंथां ।
दा गिबियावनो नोंथाङा बुंग्रोदो दे माने नोंथांनि कलेज लाइफआ माबायदि हगार हरनाय माने नोङो फुंबिलिनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय लानानै सिखारनायनिफ्राय लानानै माने नोङो उन्दुनायसिम मोनाबिलि उन्दुनायसिम नोङो कलेज लाइफ नोंनि कलेज लाइफखौ माबायदि हगार हरदोंमोन बेनि सायाव नों नोंनि नोंनि जि खालामबोनाय गोदोनि बेफोर माबाखौ बुंबानो जाबाय।
औ जोंहा कलेज ला कलेज लाइफ बुङो बुङो अब्लाथ' जोंहा गोबां बिदिनो कलेज लाइफआव जोंहा गोबां बिदिनो सोलोंनायखौ सोलोंनो मोननो हायो जों कलेज बेवहाय।
औ
ओरै जोंहा बिदिनो कलेजाव गुबुन गुबुन बिदिनो मानसि मानसिफोरखौ नुनाय आरो बिदिनो कलेज लाइफाव जोंहा गोबां बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो कलेज लाइफनि जुगोदै आरो जोंहा जिउआव कलेज लाइफ खौ नांगौ। नांगौ होनना होननांगौ जायो मानोना जोंहा कलेजनि जुगैदै जोंहा गोबां बिदि बिदिनो सोलोंथाइखौ सोलोंनानै लानो हायो। जे जोंहा गोबां बिदिनो रोखोमनि मानसिफोरजों मारै रायलायनांगौ बा बिदिनो बिदिनो मास्टार गिदिर गिदिरफोरजों बा प्रफेसारफोरजों जों मारै रायलायनांगौ मानांगौ बेफोरनि एक्सपिरियेन्स आरो फरायनाय मानाय बिदिनो बायदिसिना कलेजाव जों मोननो हायो बिदिनो जोंहा गोबां बे लोगोफोर मोननो हायो जोंहा दाब दाब गुबुन गुबुन जायगानि कलेज होनोब्लाथ' जोंहा गोजान गोजाननि मानसिफोर फरायनायखौ जों कलेज कलेजाव नुनो। नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा थांनाय फैनाय आंथ' न'निफ्रायसो थांलाय फैलाय खालामोमोन। बिदिनो जोंहा औ जोंहा बिदि औ एसे खाथि जायोमोन आरो जोंहा बिदिनो बाइकजों थाङो मालाबा बिदिनो औ इ रिक्साजों थाङो आरो मालाबा बिदिनो साइकेलजों थाङो बिदिनो आरो जोंहा गरम बिदिनो बाइकजोंहाय जोंहा दोनहैयोमोन आरोबां जोंहा बिदाया बिदिनो कलेजाव। हाय खाथि नालाय बांद्रायबो गोजान नङामोन जोंनि कलेजआ औ। नो औ बांसिन जोंहा बिदिनो साइकेल फोरजों बा इ रिक्सा साजों बिदि थांनाय जायोमोन आरोखि कलेजावहाय आरो बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो सोलोंथाइखौ सोलोंना लानो मोनदों जे जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो गारि मथर गाखोनाय आरो बिदिनो कलेजआवहाय बिदिनो गुबुन गुबुन बायदिसिना बिदिनो फांसनफोर जानाय कलेजावहाय गोबां बिदिनो जोंहा मोसानाय दामनाय देनाय स्पिसफोर होनाय बिदिनो गोबां बिदिनो जोंहा कलेजफ्राव आव नुनो मोनो आरोखि जे जोंहा जि एस दारायनाय। बिदिनो गुबुन गुबुन बायदिसिना बेफोरखौ जोंहा मोननो हादों आरो कलेज लाइफनि जुगेदि बा जों बेफोरनो एक्सपिरियेन्सखौ जों मोननो हादों आरोखि। आरो बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो बादायलायनायबो जायो। कलेज लाइफावहाय। बिदिनो बेलेग बेलेग सेंग्रा सिख्ला मोसानाय बिदिनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिदिनो मोसानाय बा बिदिनो माबा माबि देखायनाय। बायदिसिना बेफोरखौ कलेज लाइफनि जुगैदै जों बा आं एक्सपिरियेन्स मोननाय मथेबा बेफोरखौ मोनदों आरोखि आरो कलेज लाइफआव बिदिनो गोबां बिदिनो इन्जय खालामनाय बा जों रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। आरो कलेज लाइफआव गोबां बिदिनो सोलोंनाय बा सोलोंनानै दोन जानायखौ मोन मोननो हादों। आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना सोलोंनो मोन्दों। कलेज लाइफनि जुगिदै। जे जोंहा, बिदिनो फरायनाय-मानाय, जोंहा रंजानायजों लोगोसे जोंहा फरायनांगौबो। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो, गुबुन- औ जोंहा मो- गोबां बिदिनो सोलोंनानै लानांगौ, आरो जोंहा बिदिनो, कलेज बुङो ब्लाथ' गोबां औ, जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि बिदिनो जोंहा बादायलायनाय आरो फांसनफोर जालाबाय थायो जोंहा बेफोराव जोंहा बाहागो लानांगौ आरोखि, जे जोंहा बेफोरो, बे लाइफआ जों थांखांनाया फैफि-फैफिना नालाय जोंहा बेफोराव, बाहागो लानाया जों, बेनि थाखाय मोजां आरो जे जोंहा बेयो जे जारिमिन जानानै थालाङो आरो मोनसे जे, जोङो, इयुनावहाय जोंनि गथ', हरनो खोनथानो हागोन, बा जोंनि, फंबाय- बिनानफोरनो खोनथानो हागोन, आरोखि जोंनि बे, कलेज लाइफ जारिमिनफोरखौहाय ओ ओखायनो जों बेफ- फोराव बादायलायनाया- बादायलायनाय, फोर थाबा जोंहा जोंनि थाखाय मोजां आरोखि आरो जों बिदिनो गोबां, सोलोंनाय - सोलोंनानै मोननो हायो। आरो बिदिनो जौगानाय फरायनायनि जौगानाय आरो बिदिनो गावनि जिउ, दानाय आरो बिदिनो बायदिसिनाफोर जोङो कलेजनि, कलेजलेज कलेज कलेजनि जुगैदै जों बेफोरखौ गोबां बिदिनो रोखोमनि, जों सोलोंनाय-सोलोंनानै लानो हायो आरोखि जे जों, कलेजनि जुगिदै आरो बिदिनो गुबुन-गुबुन लोगोफोर मोननाय, औ गुबुन-गुबुन लोगोफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो मिथिनो मोननाय, आरो बिदिनो दाब-दाब जायगानिफ्राय, फरायनो औ फरायनो थाफैयो गुबुन-गुबुन, बेले- बेलेग जायगाफोरनिफ्राय गोजान-गोजान जायगा, निफ्राय जों बेफोरखौ बे मानसिफोरखौ नुनो मोनदों आरोखि जे बेफोरनि, जे बेफोर मानसिफोरा माबोरै जायो । गुबुन हारिनि मानसिफोरा माबोरै जायो। जों बेफोरनि आखल-आखु, न'फोरखौबो जों मोनथिनानै मोननो हायो आरोखि, बिदिनो आरो- आं नुनायफोराव बेफोरखौ आं मोन- मोनदांनोहादों आरो नोंथाङा मा बुङो?
हाल'
खोनादोंना नों, औ नोंथां, औ, नोंथाङा बे कलेज लाइफनि बागै, मा बुंनो सानदों?
अह, आंबो, आंनि जेनेबा ओ जि कलेज,
औ,
-दोंना नोंथाङा? हेल'
औ खोनादों नोंथां बुंलाय?
औ, फुं बिलि जायोब्लाथ' माने, कलेज कलेजआ स्कुल बायदिथ' बारा खाथि,
औ,
नङा होनब्ला नोंथां?
हेल', औ नोंथां, बुंलाय दे,
माने, कलेजआथ' जोंनिया स्कुलफोर बायदि खाथि-खाथि जाया नालाय,
औ,
आरो एसे सोरनियाबा खाथि थाबाय सोरनियाबा गोजान गोजान जायो । दा बे बिथिंङावनो माने जा जोंहा फुंबिलियाव सिखारनायनि उनाव माने जोङो गावबा गावनि जि खामानिफोरखौ मावनानै माने जोङो कलेज फारसे ओंखार सोरबाया साइकेलजों थां गोदोनि समाव जोंनि समावथ' बयबो प्राय माने साइकेलजोंनो थांखायोमोन नालाय । गासैबो माने ओ जोङो हौवासा हिनजावसा ज'नो माने गासैबो लोगो नांनानै साइकेलजोंनो माने जों जेसेबां गरम बोथोरबाबो माने साइकेलजोंनो जोङो जेसेबां गो जोंनियाथ' ओ कले लेजा माने जोबोर गोजान जायोमोन सिक्स सेभेन ओइद किल' मि टार बेफोरबायदि जायोमोन बेयाव जोङो हौवासा हिनजावसा ज'नो माने साइकेलजों जोङो थांनाय जायोमोन आरो ।
औ औ
दा बेफोरबायदिनो जोङो फुंनिफ्राय बेफोरबायदिनो थांबाय थांनानै कलेजाव कलेजाव क्लास लाहैबाय क्लास लाहैनाय बेफोरबायदिनो जोङो काल क्लास खालामनानै गे जेरावनो जों माब्लाबा बेफोरबायदिनो गोलोम बोथोरनि समाव माने जोङो बायदिसिना सोरबा फिथाइ सामथाइ लांनोसै सोरबा मायबा लांसै मालाबा सोरनिबा बार दे बेफोरबायदिनो गोबां माने जोङो माने ओ खायसे माने आउट माने जोङो इन्जय खालामदों आरो ।
औ
माने कलेज लाइफआव बेफोरबायदिया माने ओ लानो नांगौ आरो माने ।
औ
बेनि बेनि गेजेरजों जों खायसे गोबां बाथ्राखौ मिथियो जोङो लोगोफोराबो माखायो माने गासैबो माने मोजाङै मोजां नंजोबा माने । नोंजों मिलायनाय माने खायसे लोगो था सोरबाया नोंजों मिलायै लोगो थागोन जों बासिनानै लानो रोंनांगोन ।
औ
बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिनो माने ओ कलेज लाइफआव लोगोफोरखौ मोजाङै सायख'ना लानानै जोङो माने ज' ज' माने सोलोंथाइनि बेलायावबो आवगायनां दा जेरैबायदि जोङा माखासे माने साबजेक्टआव प्रेकटिकेल थायो बे प्रेकटिकेलखौ जोङो हौवासा हिनजावसा जयै माने बेे प्रेक्टिकेल प्रेक्टिकेलफोरखौ जोङो माने जमायै माने सोलोंथाइखौ सोलोंनो नाजानांगोन ।
औ
बेफोरबायदि माने कलेज लाइफआव जों माने टिम वर्क माने जोङो जाय खामानिफोरखौ माने जोङो जयै खामानि मावनो हायो बेनि जोङो मा माने सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बे कलेज लाइफआवनो । माने खायसे खायसे खामानियाथ' माने जयै नङाब्ला जा माने साकसेसफुल जानाया जोबोद गोब्राब जायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदि बिथिङाव माने जोङो कलेज लाइफ निफ्राय मिथिना मोनो जे जोङो ज' ज'यै खामानि मावब्ला थाबैनो माने जोङो जाफुंसार जानो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा साबजेक्ट बाय साबजेक्ट माखासे कलेज लेभेलाव माने ओ सोरबा लानाय सोरबा लायै बेफोरबायदिनो गोबां माने लोगोफोर आरो गोबां गोजान गोजान माने जायगाफोरनिफ्राय माने जों लोगो खालामनानै लानो हायो आरो गुबुन गुबुन ड्रिसटिकनिफ्राय बुंजायो गुबुन गुबुन माने जोङो आउट स्टेटनिबो लो
औ
माने लोगोफोरखौ मोजां जायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दा बेबायदिनो कलेज लाइफआथ' गोबां माने दंबावो माने उननि समफोराव माने जोङो माने सम मोनोब्ला उनाव रायलायबावसै दिनैनि थाखाय
औ औ दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनदों औ नोंथां खोनादों दे अब्ला जोंहा सब जाबाय